अ खोनादों नोंथां। हेल'
नोंथाङा खोनादों
नोंथांआ खोनादोंना?
औ
औ अ नोंथाङा फ्रि दङ' ना?
औ दङ'
ओम बिदिबा नोंथांजों आङो दिनै फंनैसो आयदानि सायाव सावरारनो नायदों सावराय जागोन्ना नोंथां?
औ सावरायजागोन।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ इसानखौ माबोरै दायो एबा गोदोनि समनि रखम जेरैहाय थावख्रि लुनाय एबा नोंथांआ एसे फोरमायनो हा गोन नामा
औ हागोन
अ
इसान दानाय एबा जि दानायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि फ्राय गोदोनि बायदिनो दासिमबो नुनो मोनो
नाथाय इन्दि सि दानाय बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो गुबुन गुबु- न मासायस माथा बेफोरखौ नुयो आरो आइजोफोरनि गानग्रा दख'ना आरो हौवाफोरनि गानग्रा गामसा आरो जोंनि ओ नेरसोनथि आर'नाइ बेफोरखौबो नुयो आरो बेजों लोगोसे जोंना जि जोङो बाहायो बिहु फालि होननाय बेखौबो नुयो आरो नोंथां
औ
दख'ना दानायनि फारसे बुङो थाङोब्ला जोङो सिगाङावनो बुंग्रोनांगोन बेयाव मा मा नांग गौ आरो माबोरै सोंग्रोनांगौ दख'ना दानो थाखायथ' जोंना गिबियावनो नांग्रोगाव थाद आरो गान्दै, सालखुन्था आरो बेफोरखौ साल खुन्थाखौ माबोरै बानायो होनबा जोंनिखै खायसे- खायसेया औवाजों बानायो खायसे - खायसेया बाथामजों बानायो आरो खायसेया गय बिफां जि बिनिफ्रायनो बानायो आरो नोंथां आरो बिदिनो गान्धै- खौ माबोरै बानायो होब्रा गान्दैखौबो जोंना बाथामजों बानायो आरो बिदिनो गोबां फिसा- फिसा
आगजुफोर नांबावगौ नालाय बेफोरखौबो बांसिन औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो खुन्दुं थुननायाव गोनांथि जानाय जेेनथेर सोरखि बेफोरखौबो औवाजों आरो बाथामजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो जोंनिखै
औ
दखनाखौ सोंनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खुन्दुंनि गोनांथि जा- ग्रोयो बे खुन्दुंखौ जोंनि- खै बाजारनिफ्रायनो बांसिनानो बायना लाबोयो मानो होनोब्ला जोंनिखै इन्थिनि आरो फिथोबनिफ्राय जि दानाय बेखौ नुनो मोनला नालाय बाजारनिफ्राय सिगांआवनो लाबोनानै थुनना लाग्रोनांगौ थुनना लाखांनायनि उनावसो जोंनिया गुवार आरो गोलाव दख'नानि थाखायथ' गोलाव आरो गुवार जायगा नांगौ नालाय सायख'ना लाग्रोयो आरो साय' ख'नानै लाखांनायनि उनाव सिगाङावनो लाबोखानाय खुन्दुं बेखौ समल्फायाव मोनफा मोनबा थुना लाखायो नालाय
औ
बायदि बायदि गाबनि थुनना लाखानायखौ सोङो आरो बिदिनो सोंखांनायनि उन नाव जोंना जेब्ला जायो जोबनाय बेयावबो गोबां खानजं'जों खाननाय होननाय दं आरो खायथा खायनाय होननाय दं रासोआव सोनाय बेफोर हाबाफोरखौ मावग्रोना लायो आरो नोंथां। बिदिनो बेफोरखौ मावखांनानै ला ओ मावखांना लानायनि उनावसो जि थाट बेयाव थिखोयो आरो न'आव। बिदिनो थिखोखांनायनि उनावसो जोंना दानानै दख'नानि महर होनो हायो। आरो दखनानि आगरनि फारसे बुंनो थाङोबा जोंनिखै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आगर गुबै फारौ मेगन, दाउसा मोख्रेब खांखिलर आगर बेफोरखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो दानि जि आथिखालाव सोलिनाय गोदान आगरफोर जेरै बिबार
आरो बिदिनो जुमखा होननाय बेफोरखौबो नुनो मोनो। गामसा दानायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनिफ्राय बांसिन गोथां आरो गुफुर गाबनि दानायखौ नुनो मोनो। गोथां गाबनि गामसायाथ' जोंना सोलिखायो बेखौनो जोंना गुबै होननो हायो। बेनि अनगायैबो गुफुरखौ जोंना ग्राब होनानै दानायखौ नुयो आरो नोंथां। आरो गामसानि आगर बुङोबा जोंनिखै हाजो आगरखौनो बाहायो। आरो हाजो आगरानो गामसा आरो आर'नाइनि थाखाय गुबै आगर नालाय बेनो आरो
औ
गामसानि जि सोंनाय बिनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना गामसा सोंनायाव बांद्राय गुवार आरो गोलावनि जायगा गोनांथि जाया न'नि जि जायगा बेयावनो जायो आरो नोंथां। बिदिनो दख'नानि बायदिनो जोंनिखै सोंखांनानै लानायनि उनाव माखासे खायथा खायनाय रासोआव सोनाय बिनि उनावसो थादाव थिखोबोनाय बे एखे खे आरो मेसिनावथ' जोंना आगर होयोब्ला आगरखौ सिगाङावनो थिखोना लाग्रोखायो नालाय। नाथाय जोंनि ओनसोलखै बांसिन न'आवनो बानायनाय जि सालखुन्दा बेयावनो दानाय जायो नालाय नोंथां। बिदि बेनि थाखायनो जोंनिखै जायगा नागिरनानै लामाफोरावनो सोंनायखौ नुनो मोनो ज' ज'
औे
आर'नाइनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनिखै आर'नाइ सोंनानै दानायखौबो नुनो मोनो। आरो बिदिनो खायसे खायसेया दख खना गामसा जायखिजाया गावनि सुबिदा नायनानै रांखावरिनि थाखाय फाननायखौ नुयो आरो दानानै
औ
बिदिनो खायफा खायफा आइजोफोरा रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनो थाखायनो जोंनि ओनसोलखै दख'ना गामसा जायखिजाया मोनसे दानानै फानो। दा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव जिखौ माबोरै दायो रांनि थाखाय फानो नामा
औ नोंथां
औ
अब्लाबो ओ जा एसे एनै मिथिगौ बांसिनानो बुंनो सानोब्ला दानाय एबा ओ जेरैहाय इन्दि खुन्दुं दानाय बे हुदायाव जोङो जों दानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ दा गिबियावनो‌ बुंनो थांब्ला उम
औ खोनादों नोंथाङा फोरमायनायाव माबाफोर जेंना जादों नामा
खोनादों ना आदा
औ खोनादों
औ खोनादों
अ खोनबायायना नोंथां
औ
हो म
औ
औ खोनादों
औ दा निमाह हो थाखाय ओ बिदिनो जोङो गिबियावनो साख्रिखौ थाखायनो जोङो नै घन्टा दैयाव रुनानै लाग्रोनांगौ बेखौ रुनाय लोगो लोगो बेखो बरननानै जेब्ला गुसु जायो अब्ला ओ बेखौहाय जोङो म दाबायदि बानायनानै जोङो ओ बेरायाव बेखौ दोननानै रानहैनो थाखाय दोननाय जायो आरो नोंथां नाथाय गोदोनि समाव आखाइजों दानाय बायदि दानाय समा गोदान अब्लाबो जोबोद खम आरो मिसिनारि बायदिसिना जों दानाय समाव इन्दि खुन्दुंखौ दानायखौ एबा लुनायखौ बांसिन नुनायखौ नुनो मोना जोंनि ओनसलाव जा ओ बांसिनानो इन्दि रेग रेगां फास्रा आर'नाइ नुनो मोनो आरो आंहा एसेबां आयदा गैया एबा आंनि उनाव मिथिनो नाजादो। औ बिदिनोला बिदिनो दानाय जायो।
औ फोजोबनो हागोन दे।
औ गोजोन्थों।